हेलौ
ओं
खोनादों।
औ
मा खामबाय दं?
नै राजाखौसो रंगियायाव नारगासिनो।
ए बार खोलो खोलोनो। बेना जास्रायाखै रिसिभ खालामबाबो जाया।
ए बै माबा थास्कआ कमप्लिट जाबायबा बेना।
हरबाबो जायाखै दहाय।
एखायनथ'।
दहाय हरबाबो जायाखै बेना।
बै
नङालै बेना एसे प्रब्लेम जाबाय थायो बिदिनो फुल जायाखै।
ए
फुल जायाखै।
आमफ्राय दिनै फैगोननो मासथारा?
जानो आं मिथिया आं सोंहराखै इखौ फैनो होगोन ना मागोन।
हो?
नोंना खैथा जाखो गासै?
माया?
गोथांथिं माबा फन्द्रथायाव एसेखिनि जाबाय बिदि फैनाया।
बेसेबां जाखोथाय। माबा खारदोंहाय ओ दायो बै गोथाङा हायो बै ओरै फाफ्लिनि बोरैबा यल'हांखौ दालाय साबमिट खालामबाय थानो होया।
औ
बेखौ खालामनानै ओमफ्राय दायो बै गोथाङा ओरै जामखो लांफिनोना।
ओम
दायो बेसेबा जानानै दं नाइनटिन टुइन्टि वान ना माबा।
ए होमबालाय आंना टुइन्टियानो जायाखै दायो।
ए
बिसथा बिसथायावहाय दायो नाइनटिन जासिगोनदां आरो नोंजों रायलायबा। मा ओमफ्राय ओंखारदेरलाबायसो थायो माथो साबमिट खालामनानै।
थास्क गोदान गोदान थास ओंखारबाय थायो।
बेनोथ' ओमफ्राय दा बिदि ओंखारबाय थाबा मालाथो मोनगोन जेनेबा।
जानो मिथिला।
जेनोबा थिन घन्टा बारबाबो मोननाय नङा माथो नों बिदि ओंखारबाय थाबा।
औ थिन घन्टायानो जायाखैदां जोंना
मोनाबाथाय बायो आङो इसे खस्थ'ल' बानायलाय ने। मावबाय एसे खस्थ' ओं। बाबाबो ओरैनोबा हरसोमबाय थाथारदों मोनबाय बायगोन खोमा होननानै।
मासटारखौ लिंहरदोहाय मादैखौ बुं। नङा हाब बाय बायनायखौ मिथिबा आरो एसे गोसोआ मोजां मोनलायगोन ना। ने?
बे
जाया माथो।
मो-बेनोथ दा। अबावथो नायो बेबा।
दिनिलाय दिवथिया नोंना
मा जाखोसै? नेदानो नाङा।